हेल खोनादोंना?
था हेल नों नोंनिखौ मोजां औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
दं दंनाया मोजाङैनो दं दं दंनाया मोजाङैनो दं।
औ अब्ला नोंथाङा फ्रिनो दङ ना?
अ फ्रियै नो दं माने नोंनि आंनि आवाजखौ ग खननै खनै खोनाफै जाबाय नों नों माबाफोर लादो। दं नामा।
लायाखै लायाखै नोंथाङा।
औ बोरैबा माने डाबल डाबल खानाफैदोआरो आवाजखौ।
अब्ला नोंथाङा फ्रिनो दङ ना?
अ दं दंनायालाय।
अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दंबा आंजों। बे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
हागोन दे हागोन फ्रियैनो दं।
अब्ला जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनोसै नोंथां। अ जागोन दे। बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोङो अनला ओंख्रि नङा होनबा नोंथां औ। अब्ला नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो बा अनला ओंख्रिखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेावहाय माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन दे आं बुंलांसै होमबा नों एसे माने जों नि ओनसोलनि अनला ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै एसे खोनासंबानो जाबाय उम। अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ मा होनो गोदो नो गोमानायखौ मा होनो गोदो माने न'फ्राव मोननाय माखासे मसला हारिनि मैगंफोरजोंनो संनायखौ नुनो मोनोमोन।
औ।
अन अनला ओंख्रिखौ मा होनो दानियाथ' गोबां सोलायनायखौ नुुबाय मा होनो अनलां अनला सं संयावबो मा होनो माइरंखौ सोम नानै गोदो मा होनो उवाल जों देनायखौ नुनो मोन नाथाय नुनो मोनो मोन नाथाय दानि जुगाव मा होनो ग्रेन्दाराव मा होनो मा होनो सो मा होनो गुन्दै खालामनानै जेने खौ नुनो मोनसै मा होनो आथिखालाव गोबां सोलायबोबाय गामि ओनसोलावबो ओंख्रि संनाया। उम नोंगौ मा होनो अनला ओंख्रिखौ सो सङोबा मा होनो गिबियाव जों गो सोमगोरनानै लानांगौ आमफाह माइरं खौ रुइहोनानै उनावहाय मा होनो गुन्दै खालामनांगौ खायफा मा होनो उवालाव सौनानै गुन्दै खालामोमोन दाथ' आथि खालाव मा होनो बेखौ मा होनो मेसिनाव सौनानै ग्रेन्दारफ्राव स सौनानै गुन्दै खालामनायखौ लानायखौ नुनो मोनसै अनला ओंख्रिखौ संबा गिबियाव मा होनो गिबियाव जोङो मा होनो नों मा जों संनो जेनेबा दाउ बेदरजों संनो बाथाय नों गिबियाव दाउ बेदरखौ मोजाङै बेव संनानै लाग्रोनांगौ
औ।
ओमफ्राय अनलाखौ सोरबा मा होनो दैयाव दैयाव बायखानानेव हरो आरो खायफाया मा होनो बेखौ ओरैनो अन गोजायैनो हरो बिदिनो अन मा होनो खायफा मा होनो इथ'बां रोङि मानसिफ्रा मा होनो ओरैनो अनखौ दैयाव ल-लगायनानै हरो आरो ओमफ्राय माखासे मा होनो संबाय थाग्रा एक्सपार्ट मानसिफ्रा मा होनो बिमा बिमाफ्राथ' संनायाव दडाइरेक्ट इसोरथ' गोबां बोसोर संबोनाय जाहैबाय बिसोर बे मा अनला ओंख्रिखौ मा होनो दैयाव गलायालासेनो डायरेक्ट हरनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो संनायफ्राव गो बाङानो सोल उम गोबाङानो सोलायबोनाय नुबाय गामियाव गामि ओनसो लाव मा होनो बे न'नि बारिफ्राव मोननाय माखासे मसला मगा दुन्दिया गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनानै संनायखौ नुनो मोनोमोन बिदिनो माखासे मा होनो मोदोमफ्रु मा होनो मैगं मा होनो बै मस्ला आरिनि मैगंखौ होनानै संनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथि खालाव मा होनो गोबाङानो सोलायबाय गामि ओनसोलावबो बे मस्ला मा होनो बाजाराव मोन नाय मसला माखासे रोखोमनि मोदोमफ्रुनाय मसलाफोरखौ बायनानै सं संनायखौ नुनो मोनसै आरो एबार गामि ओनसोलाव बिनि बिलायाव नायोब्ला जों मा होनो संनाय संनायाव मा होनो संनायनि ओंख्रिया थावो थावबाबो नाथाय बै मा होनो गोदोनि बायदि मा होनो न'नि मा होनो बे माबायाव मोननाय हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मख-मस्लाफोरजों संनाय बायदि गोथाव मोनजानायखौ मोनला आरो मोदोमनाय फैबाबो। आथिखालाव नुनो मोनसै आरो बिदि। उम। बेनि अनगायै मा होनो गोबाङानो सोलायबोबाय गामि ओनसो सोलाव जों गामियावबो इदिनो गोबां सोलायबोबाय मा होनो गोदो खारै मुगाजों थांनाय समनि आंखालबो जाहैबाय मा होनो गोदोनि बायदि सङोब्ला मा होनो गोबां टाइम लायोमोन संनाय सायमाव आरो उवालाव देग्रा खारनानै लानायावबो गोबाव सम मा होनो खस्थ'बो जायोमोन नाथाय जों बेखौ माने मेसिनाव देब्ला म होने गोख्रैयैनो जानायखौ नुनो मोनसै आरो बेनि बेलायाव नायोब्ला जों सम समखौ समजों खारफानो सोलोंबोदों गामिनि मानसिफ्राबो माने गोबाङानो गोदोनि जों थाबायनो लुगैला गोदोनि माबाजों थांनो लुगैला समनि आंखालाव माने गोनोखोआरि मुवा बेसाद बायनायखौ नुनो मोनसै आरो गामि ओनसोलाव जों नुनाय बायदिब्ला उम अनला अनला ओंख्रि खौथ' मा होनो गोबां रोखोमनि माबा फोरोंजायो जेरै जों दाउजों अनला जानाय नुयो मेवाइजों अनला जानाय नुयो एम्फौ लाथाजों अनला जानाय नुयो आरो बिदिनो मा होनो माखासे मुलानि बै मा होनो गुन्द्रुफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनसै आरो
औ
आरो बेनि अनगा माहोनो अनला ओंख्रिखौ आंथ' संफेराखै जेनेबा आं संनायखौ नुबाय आरो बिमा संनायखौ बिमा बिब' संनायखौ नुबाय बिनि आरो उम
एसे फोरमायलांनि नामा नोंथां जोंनि ओनसोल बेबो माबायदि अनला ओंख्रि जायो नोंथांनिसिम एसे फोरमायना होनि आंबो
अ जागोन दे
नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनिखिबो अनला ओंख्रिखौहायो बिदिनो संनाय जायो आरो नोंथां जेरै गोदोनि फ्राय लानानै आथिखालावथ' गोबां सोलायनायखौ जोङो नुबोबाय जेरै आथिखाल मुगायावथ' उवाल गाहेइन खौ बाहायनाया जोबोद खमानोसै नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंनायालाय
औ आजिखालि ग्राइनडार बायदिसिना बेफोरखौ सो बाहायो जों बेफोरावसो जोङो अनला संनोबाबो माने इजियैनो थाबैनो जायो नालाय दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बबायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो बानायो आरो बे जेननोबा ग्रेनफोरावहाय होनानै माबायो बिदिनो खमसै आथिखालावहाय गामि एरियाव गोबां उवाल गाहेइनखौ बाहायनाया गोबां खमानोसै इदिनो न'खरसे न'खरनै बेफोरबायदि दं आरो नोंथां बिदिनो जोंबो अनलाखौहाय अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंबो गिबियावनो दैयावहाय सोमनानै लाग्रोनाय जायो आधा घन्टासो सो बिनि उनावहाय जोङो बेखौहायो दसे दै सरद गनो थाखाय बेखौ बोखांना लानाय जायो बिनिफ्राय जोङो ग्राइन्डार नङाबा बिदिनो उवाल गाहेइन बेफोर जोंहाय जोंङो देनानै गुन्दै खालामना लानाय जायो आरो नोंथां बिनिफ्राय जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय अनलाखौथ' जोङो मोननै रोखोमै जानायखौ जों नुनो मोनो नों नोंथां जोंनिखै जायो खारैजों जायो सोरबा खारै होआलासिनो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो खारै होनानै जायोबाथ' जोंङो खारैया जोबोद गोनांथार नङा होनबा नोंथां खारैखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होनबा जोङो थालिर फस्लाफोरखौ जोङो थालिरफोरखौ दानफायनानै जोङो थालिरनिफ्रायबो बहननाय जायो खारैखौ आरो सबाइ निफायबो ओ बरननाय जायो आरो बेसर साबा बेफोरबायदिजोंबो जोङो बानायनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों खारैखौ बिनिफ्राय अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो दाउ बेदर फोर होयोबा जों दाउ बेदरफोरखौ एवखांना लाखांनानै बिनि उनावहाय जोङो दै होनानै जेब्ला दैखौ गोदौहोगोन अब्ला जोङो अन गुन्दैखौहायो होनानैहाययो जोङो होखांनाय अन गुन्दै होखांनायनि उनाव जोङो बेदरफोरखौ होयो सोरबा सोरबा बेदरखौबो होखायो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो बयनाबो संनायफोरा एसे आलदा आलदा नालाय बिनिफ्राय जोङो ङो खारैखौ खारै होयोबा खारैखौ होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जों मस्ला मस्लिखौथ' होखायो नङा होमबा नोंथां? बेनिफ्राय जोङो बेबायदि संनाय जायो आरो ओमफ्राय औ बिदिनो जोंनिखौथ' गोबां बायदिसि नाफोरजोंनो जानाय जायो अनलाखौ जेरै नारजि अनला बिनि फ्राय आरो अनलाजोंहाय मा मा जा ओमफायो होनोब्ला जोङो माबा एम्फौ लाथा बेफोरबायदिजों जानाय जायो आरो दाउ बेदर अमा बे बेफोरबायदिजों जानाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदि औ जाय नोंथां अब्ला बिदिनो जानाय जायो आरो नोंथां अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोन नामा जे अनला ओं ओंख्रिखौ नोंथांमोननिखैजाय खारै होनानै जायो ना बिदिनो थावजोंनो संनानै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
उम आं मा होनो आं खारै होनानै जानायखौ मोनजाफेराखै मोनजानायालाय खारै होनानै जानाय आरो खारै होआलासिनो थाव होनानै जानायाव माबाफोर फाराग नों जानाय याव मोनदों नामा?
औ फा राग दङ नोंथां बिदिनो खारै होआलासिनो जायोब्ला एसे गोब्रा टाइपनि बिदि जायो आरो अनला ओंख्रिया बिदिनो माबायावहाय खारै होनानै जाबा फिस्ला स्ला मिलौदो गोथावसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो बेफो बेफोरबायदि फारागखौल' नुनो मोनदों आरो जेबो फाराग गैया बेफोरबायदि खारै होबाथाय फिस्ला फिस्ला गोथ गोथावसिन मिलौ मिलौनायखौ जोङो मोननो हायो आरो ओंख्रि जायोब्ला औ नोंथाङा नो हावगोन नामा जे अनला ओंख्रि बेखौ नोंथांमोननिखै
ओम बिसोर आं नों बुंलांनाय बायदिनो माखासेनो जों गै मा होनो गोबां बेदरजों जायो थेवबो अ-अमा बेदरजों जानायखौ नुफेराखै
उम बेफोर माने गोदान खोनादों आरो आं दिनै
औ औ अह अब्ला नोंथां नि सिम गोजोननाय थाबाय नोंथांजों अनला ओंख्रि नि बागै सावरायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो नङा होनबा नोंथां उम
उम
जोंहा समनिबो आंखाल दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां
औ दे गोजोननाय थाबाय
उम